औ
औ औ नों दा खोनादों ना नोंथा
औ खोनादों नोंथां
ए नोंथां बेखौनो आङो दा नोंाव बे माखासे आसामनि दैबानानि सोमोन्दै फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना
आदसा सावरायजागोन नोंथां दे आं दा नै दसे सम फ्रि दंफैयो
औ औ दैबाना आरो आसामनि दैबानानि सोमोन्दै फंनोसो्रा ओरैनो आङो दा दै बुङोब्लाथ' जेनेबा दैयाथ' जोंनि थांना थानायनि मोनसे गोनांथार ज माबा नङा होनबा नोंथां बे नङाब्ला' जों थाङा दै नङाबफोराबो जों थांनानै थानो हाया मानसिया दैखौ जोङो मोनो जेनेबा दैमा दैसा ओमफफ्राय गबलिफ बिनिफ्राय मोनो आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो मोखा गन्थं सुनायनिफ्राय लानानै जानायसिमहालागै जों दैखौनो बाहायबोगासिनो ना मजां औ मानसिया बेमा दैसाजों लानानै जेनेबा थांलाय फैलाय खालामो दैमा दैसाजोंबो थांलाय फैलाय खालामो लामा गारिनि अनगायैबो आरो दैमा दैसाजोंबो गोबां थांलायैाय खालामनाय जायोमोना गोदोनि दिनाव जेनबा नावफोरजों माखासे जेंनाफोर जोङो थांलाय फैलाय खालामोन बेनि गेजेरजों बेफार फालांगि खालामहैयोमोन आरो
उम उम उम
दिनैसिमहालागै मानसिया बेफोर हाबायाव जेनेबा दैमा दैसाखौनो गेजेरजोंबो गोबां सोल माबाखौ लानानै हान्था मेला बेफार फालांगि खालामनायखौ
औ सिगांनिफ्रायनो जों नुबोगासिनो दङ औ
औ औ बिनि अनगायैबो जेनेबा दैमा दैसा फसानि दैयाव जेनेबा जों ना फिसिनाय
बायदि मा दैसानि दैखौ लानानै जेनेबा आबाद मावनाय बायदि बायदि हाबायाव जेनेबा दैया जोंखौ मदद होबोगासिनो नङा होनबा बाहायबोनाय जायो जेनेबा माइ माइ माइ माइ दुब्लि आरिफ्राव माइ गायनाय मैगं थाइगं होबा जोङो दैमा दैसानिफ्रायनो ओरै बान्दो सिफाय माबानानै जावबोनानै लाबोनाय जायोमोन ना दुब्लिफ्राव जेनेबा
आबाद मावनो थाखाय दैनि गोनांथि
औ ओंखायनो आरि फिसिनो हाबाय जों बेखौनो आरो
औ जों दे दे बुं नोंथां
दैमा दैसाया जोंनि मिथिंगाया मोनसे दोोन होननाय बेखौ जों गोरोन्थि बुंनो हानाय नङा आरो जोंनि मोनसे मिथिंगायारि दोहोन बुंनांगोन जों बेखौ
उम उम
बे ज दैनि नङाब्लाानो जेबो जाया नाल नोंथां नङा होनोमबा
औ नोंथां औ
माब्ला माब्ला समाव जेनेबा आरो दैमा दैसाया बिराद गिख्रंथाव महरबो लायो आरो जेबां दैबाना जायो दैज्लां बोथोराव नङा होमबा नोंथां औ दैबानाना जानायजों औ बेफोरावनो दैया उभार जानानै थाग्लबसानानै बिराद जोंनि जिंगानि खहााब खालामनायखौ नुनो मोनो नोंथां नङा होनोमबा द दैब न जाना द औ बबेबा बबेबा जायगायाव जेनेबा दै बानाया अभार जानानै न' बां बुखारलांनाय जिब जुनुनारनि जखा खालामनाय बिफां लाइफां दंस' खालामनानै हा खुखानानै थाङोमोन नां मोनोमोन
अ
जोंनि जायगायाबो आसामाबो दैमा दैसाजों बुंफबना थानाय मोनसे हादर एबा जायगा बुंनांगोन आरो जोंनियावबो
औ नंगौ नोंथां औ औ जोंनि जोंनि आसामा औ दैमा दैसा हाखर हालाजों माने बुं फबनाय माने बिराद मोनसे
सार औ जोंनियाव बुंनो थाङोबा नोंथां दैमानि देरसोन होनबा जोंना बुलम बोथोरखौनो बुंनाय जायो नङा होमबा आसामावथ' बुदं बोथोर औ जोंनि दै बिमा होनोब्ला बुदं बथोर ुरानो देरसिन जाहैबाय जोंनि आसामाव ना बेफोरनिफ्राय लानानै जेनेबा बायदि बायदि जबा फिसा फिसा दैमा दैसा थाफाबाय जेनेबा
उम
आसामखौ सोरगिदिं दैमा दैसाजोंनो जोंना आसामा जायगाया बेंनानै थाजानाय आरो नोंथाङा
औ औ
औ दैमानि राजा गुलुं बुथुरखौ लाफानानै जेनेबा दैमा दैसाफोरखौ आसामानाव दिन्थिनांगौ माब्लाबा समाव दैज्लां मोननैबो बोथोराव बेफोरबायदि दैमा दैसाया रानलांजोबोबा माब्लाबा समाव दैज्लां बोथोराव नथां बोरिया उसिफावनानै टाइम फारसे बोहैलांनानै दैबाना जासोगारो नङा हबा अखा बारा हायोब्ला औ बे फिसा औ बे फिसा फिसा दैफ्राबो जेनेबा अखा बारा फिसिनानै मानसिनाव गोबोम गोहोम खख्लैयो जेनेबा थांना थानायाव जेनेबा जिब जुनारफोरखौ खहा खालामनाय आबाद फोथारफ्राव अबा जानानै खालाम आरो
आबाद आबादखौबो गोबां खहा खालामो बांद्राय अखा हानायनि जाहोनाव
औ नोंथां औ
औ
आरो जेनेबा बेफोर दैबानाजोंबो खारसे एसे मोजांबो जायो आरो जेनेबा एम्फौ एनला दाखोर दालाफोरा बुखारलांनायबो जाहैबाय आरो
औ औ
फारसेथि मोजां फारसेथिं गाज्रि जाहैबाय आरो ना ओमफ्राय बिदिनो दैबाना जानानै फुलुं ख्लैनानै दुब्लिफ्राव जेनेबा दै बाना जाखांनायनि उनावसो हासार गोनां खालामनांगौ लाांगोन ना नोंथां ओमफ्राय दैबाना फैयोब्ला जेनेबा ना नखरनि फुनआो बारायसो गारसैलाय नङा होमबा दैबान दै खाबु लानानै जेनबा मानसिया
आजिखालिथ' गोबां जायगायाव दैबाना जानायखौ जोंनो नुबोगासिनो दङ नङा होमबा बेनि मादावहाय बिदि जोंनि सानजा जोंनि नर्थ इस्टआव सानजा थिंजायनो बांद्राय दैबाना जानायखौ नुनो मोनगासिनो दङ नङा होमबा सिला फोथार बिथिं माने धेमाजि ड्रिस्ट्रिकआवहाय आरोना
औ नोंथां
धेमाजि डस्ट्रिक्टवहाय ओरैबायाददि दैबानाजों खुलुंफबजानाय न' बां खहा जानाय आबाद फोथार खहा जानाय
माने दैज्लां बो बोथोर दैज्लां बोथोर सफैब्ला माने गिनो गोनां आरोखि मानो होन्नानै बुङोब्ला जेब्ला दैज्लां बोथोर फैगोन माने अखानि अखानि दैयाथ' इसिबां मानि खालामनो हाया माने बिथिंजायनि दैमाफ्रा बिथिंजायनि दैमाफो फ्रा मा मोनसे माने जोबोद गोथौ माने माबाजों बोहैलांनाय दै नङा माने इसे दै देरोब्लानो बिसिनि दैया उसिफावनानै माने बेलेग बेलेगजों बुला लाङो आरोखि लोमला लाङो बेनि जाहोनावनो बिथिं जे गोबां दैबाना जानायखौ नुनो मोनो आरोखि
औ नंगौ नोंथां
गोबां दैबाना जानानै गोबां न'खर खहा जानाय जिब जुनार खहा जानाय माइ आबाद गोबां आबाद थिलि मैगं थाइगंनि आबाद बाद खहा जानाय जों बेखौ नुनो मोनो आरोखि दैज्लां बोथोर सफैब्ला दा दा दैया जाहैबाय जोंनि मोनसे थांना थानायनि थाखाय मोनसे गुबै मा होनगोन बेखौ बेसाद बा मा
बिदियावनो बेनो बिदियाव बुंनांगोन नोंथां औ जोंनि थांना थानायाव बिराद माने बि गैयाबानो जाया होननाय जाहैबाय ओमफ्राय
जेरैहाय जोङो दैखौ गोबां खामानियाव बाहायनो हायो नङा होमबा जेरै जोङो दुगैनायनि ओमफ्राय ओंखाम जानाय ओंखाम संनायनिफ्राय ओंख्रि संनायनिफ्राय फारसेथिंहाय जोङो ओंखाम ओंख्रि संनायावहाय जि जोम सुनायावहाय आरो लोंनो थाखाय आरो आबाद मावनो थाखाय जोङो दैखौ बाहायनाय जायो होमब्ला दैया दैयानो जोंनि थांना थानायनि गुबै राहा लामा दै नङाब्ला जोङो दै नङाब्ला जोङो माने थांना थानो हाया
औ जिउ खुंनायाव बिराद मोगा मोगि जानांगोन ना बिदि बुंनो
जोंनि जोंनि जिउ खुंनायनि राहा लामाया जादों दै
औ-औ नंगौ नोंथां
ह गासैनिबो बिथिंनिफ्रायनो जोंनो दैखौ नांगौ जायो नङा होमबा गावनि देहाखौ साखोन लाखिनाय साखोन सिखोनाव लाखिनाय फारसेथिं गावनि देहाखौ गोग्गो देहा लाबोनो हानाय माने केपासिटि बेबायदि आरो दैया
नंगौ नोंथां
दाबो ओंखायनो दैबानाबो जायो गोबां जायगायाव बा दैबानाजों आरो दैबाना जाबोला माखासे जायगायाव एसे मुलाम्फाबो जायो मानो होननानै बुङोब्ला नोङो जुदि फुलुं फुब खुरनानै गालाङोब्ला माखासे आबाद मावजानाय आबाद मावजानाय बायदि फुलुं फबनानै गालाङोब्ला आबादफ्रा फुलुंगोनां हायाव गोबां जायो
औ नंगौ न औ नंगौ नोंथां।
बबेबा बबेबा जायगायाव जोंहा फुलुंफबजायोब्ला जोंनि थाखाय लाख बो साननानै लायो नाथाय फुलुङा ओरैबायदि जानाङा जे ओरैबायदि फुलुं जानाङा दे अनलि बाला बालाजों फुलुंफबनानै गालांनाय जानाङा मानो होन होनब्ला बालायावथ' नों आबाद जाया नालाय दैमा गिदिरा जुदि बाला बुखांनानै गालाङोब्ला जोंहा आबादा जोबोद खहा जायो।
ब जायना नख सख
आरो खायसे खायसे जायगायाव दैया ओरैबायदि मानसिफोरनि जिउ ख मानसिफोरनि नस्थ' खालामदों माने खहा खालामदों मानसिफोरनि बारि बागान जेरैहाय खाथि खालायाव थानाय दैमाफ्रा जेरै दैया देरबोनानै हाब्रां गिसि गाखानै गोबां न'खरफोरखौ न'खरनि बिफां लाइफां आरो न'खरफोरखौ खहा खालामलांनाय जों बे बेखौबो नुयो दैयानो जोंनि थांना थानायनि राहा लामा आरो माखासे बिथिङाव दैयानो जोंखौ खहाबो खालामनो हायो।
नंगौ औ।
दैजों आंनि साननाय बादिब्ला दैजों जों रावबो देरहानो हाया।
नगौ न दं बेबो जों लाखिनोबो हायाना
औ बेखौ जों लाखिनोबो हाया दैखौ जों लाखिनोबो हाया।
औ ओरैनो नोंथां बुंनो थाङोब्ला जों फरायबोनो मोननाय बादिबा जिगुजौ बाजि मायथाइनि मायथाइयाव बिराद गिदिर बांग्रि मावदोंमोन नामा नोंथां बिनि उननि फ्राय जोंनि हादराव बोसोरफ्रामबो दैबाना जानायखौ जों फरायबोनाय नङा मोजों नङा होमबा नोंथां गोदोनिफ्रायनो औ बे नाइ नाइनटिन फिफ्टि मायथाइनि बांग्रि मावनायनि उननिफ्रायनो जोंनाव बोसोराव दैबाना जाबाय थायो होननायखौ जों फरायबानो मोनदों आरो बांग्रि मावनाय जों जेनेबा हादरनि दैमा दैसाफ्राबो एसे एनै थब्ले जालांबाय होननानै बुङोब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा। होनदों नोंथाङा होमबा औ थौले जानायखायनो जेनेबा एसे दमार खालामब्लाबो बिफ्रा उसिफावग्रा जाबाय जेनेबा फारसेथिं आसामनि दैज्लां बोथोरा मुसुमि बारजों बिराद सोमोन्दो दङ नङा होमबा नोंथां मुसुमि बार फैनायनि उनाव जायोब्ला दैज्लाङा उन जायो। आरो सिगां जायोब्ला दैज्लाङाबो सिगां जायो होननानै जों मिथिग्रोनाय जायो नोंथां
जेनबा बे आदसा नोंथां दोनथ'लायनोसै नामा टाइमाबबो जानानै फैबाय जोंहा ओमफ्राय दसथा प्रजेक्नि सायाव रायज्लायनोसै
उननि आयदायाव सारहरनोसै होनबा नोंथाङा जागोन दे नोंथांनाव दे दे
दे